खोनादों ना नोंथां?
औ नोंथां,
औ नोंथाङा दासान्दि मा मा खालामबाय दं नोंथां?
औ नोंथां आं दासान्दि ओरैनो दङ जिरायनानै,
औ ओ नोंथाङा सम दङ, अब्ला आंजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला नोंथां जोंनि ओ समाज एबा बर' समाजाव आरो जोङो काति फोरबोखौहाय खा थि गासा जि जोङो फोरबो फालियो बेखौहाय माबादि ओ है नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां।
औ
बे काति गासा फोरबोखौ जोङो माइ ओंखारनाय समाव एबा माइआ ओंखारहां ओंखारहां जानाय समावहाय बेवहाय जोङो आलारि बाथि फोजोंहैनायखौ नुनो मोनो। औ बेवहाय जोङो थाइगेरनि बिगुराव एबा आलारि बाथि बेवहाय आलारिखौ फोजोंनायखौ जों नुनो मोनो। आरो बेखौ जोङो गन मोनसे लानानै बेवहाय थालि थालिरनि मा होनो बेखौ गेजेरनि फस्लाखौ होनानै बेवहाय आलारि बाथिखौ ए बा जोङो थाइगिरनि बिगुरजों बानायनाय आलारि बाथियाव आलारिखौ सावनाय जायो। नङा होमबा नोंथां औ बेखौ फालिनायनि जाहोनानो जाबाय जोङो माइया जे जोंनिया मोजाङै मोजां ओंखारलाङो एब बा मोजां जायो बेनि थाखायबो होनाय खौ जों नुनो मोनो बेवहाय जोङो आरो नारें जुम्ब्राखौ होनाय जायो। बेवहाय ओमफ्राय गाजि बेफोरखौ बावनाय जायो। आरो जोङो न' बे आलारि बाथिखौ सावनायखौ जों नुनो मोनो।
औ नंगौ।
नोंथांङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना? मानोना आङो बेनि बागै एसेबां मिथिया।
औ हागोन, आंबो एसेबां मोजांङै मिथिया थेवब्लाबो जाखिनि मिथिगौ खिनि नुदों ओ बेनि ओ सोमोन्दै एसे बुंलांनोसै
औ
बे काति फोरबोखौथ' जों ओ खाथि गासाफोरखौबो जों खाथि दानावनो खुंनाय जायो नंङा होमबा नोंथां? ओ काति दानाव जोङो बै माइ गोरलै ओंखारनाय समावहाय खुंनाय जायो बेयाव जोंहा ओ गय गोरलैबो ओ -ओंखार जेनो नंङा होमबा नोंथां बेयावनो जोङो बे गय गोरलैखौ जोङो बावजेननाय जायो। औ बिदिनो जोंङो उम ओ आबै -आबौनि खुगानिफ्रायबो जों ओ बे गय गोरलैखौ ओमफ्राय जोंङो बे काति गासा फोरबोआव बाउनायनि सिगां जों जाग्रोयोबा ओ खुगा खायलें जायो बायदि होननानै जों खोनानो मोनदों। नङा होमबा नोंथां आरो बेयाव जोंङो बे फोरबोखौ खुंनायजों ओ लोगोसे जोङो ओ बेयाव बायदि रंजा जाथाव ओ जोङो उम खामानि फोरबो जोंङो ओ मावलांनायखौ नुनो मोनो नंङा होमबा नोंथां
औ औ
जोङो ओ सिखाव खावनानै मोजां मोनो बे समाव जोङो ओ सिखाव खावनानै बायदि नखर नखर थांनानै ओ मैगं थाइगं आरिनि दाउफोर खावनानै नै जोङो जयै ओ जयै सावरि जालायलायनायखौ नुनो मोनो नाथाय जोङो गोदो बांसिन नुयोमोन बेखौ खौ आथिखालाव गोबां नुनो मोना आरो बेयाव ओ हांसो बायदिफोरनि सावरिफोरबो जालाय लायनाय खौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेस ओ खाथि फोरबोनि सानखालि ओ बिदिनो जोङो ओ काति फोरबोआव जों काति फोरबो खौ जोंनि गंफ्रोमबो नखरा ओ गंफ्रोमबो नखर नखरावनो जों गासैबो नखर नखर बे फुजाखौ जों होनायखौ नुनो मोनो ओ जेरै जोङो बेयाव ओओ जोंनावथ गुबैयै जोङो औ फुजा बावनाय हिसाबैथ जोंनाव ओ बुधा थाखाबाय बे गाजिया बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन गुबुन रोखोम नि फिथाइ सामथाइ फोर होनाय जायो जेरै नारें जुमब्रा ओ आपेल, आंगुर बायदि आरो गय फाथै आबो थ थाखायोआनो जोंनि बे फुजायाव आरो बिदिनो आरो गोबां रोखोमनि फिथाइ सामथायफोरबो जोङो होनानै ओ बे फुजाखौ गाजा गोमजायै फालिलांनाय ओ जोंना ओ बर' समाजाव बर' फोराहाय औ जोंना बाथौआव जोङो बावउग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो बे बाथौआव जोङो फुजाखौ आलारि सावखांनायनि उनाव जोङो ओ मोसौगुलियाव जों बावनाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां आरो गय बिफांआवबो जोङो खानानै बे गय बिफाङावबो जों आलारि लगायनायखौ नुनो मोनो बै ओ थालिर बिफांनि दनायाव जों उम बे ओ आलारि लगाय होनायखौ जोङो नुनो मोनो गय बिफाङाव आरो लामायावबो जोङो लामानि बेराफोरावबो जों ओ बे बिदिनो आलारि होनानै दोननायखौ नुनो मोनो। आरो जोङो ओ दुब्लियावहाय जोङो ओ दुब्लियावबो जोङो बि बिदिनो थाइगिर बिखङावहाय जोङो बे आलारि लगायनायखौ नुनो मोनो फोथाराव जोङो माइ गेजेराव लाड़ थांनानैहाय गासैबो जाय ओ फोराहाय माइनि आबाद माव बिथांमोनहा गावबा गावनि हायाव थांनानै बे आबाद माइ आबाद मावनाय थिलियाव थांनानैहाय बे आलारि फोजोङो खौ जोङो नुनो मोनो आरो बेयाव आलारि फोजोंनायाव जोङो
औ
लांनानैहाय जोङो बेखौ गन गनावहाय जोङो बिदि गोजौआव ओ गन औ लांनानैहाय जोङो बिदिनो ओ गोजौयावहाय जोङो
औ
दनाबो होनाय जायो थालिरनि बेनि उनावहाय जोङो थालिर ओ बि खङाव होनाय जायो आरो थालिर बिखङाव बिदि आलारि लगायनानै जोङो धुब आरि सावनानैहाय आरो उम ओ गाज्रि ओ बायदि रोखोमनि फिथाइ सामथाइजों ओ बावथाय बावनाय बेखौबो जोङो बाउनाय जायो बिदिनो जोङो ओ बे का टि फोरबोआवहाय माइ ओ माइ आबाद मावनाय जायफोरा मावदों ओ बिथांमोनाहाय गावसोरनि ओ दुब्लियावहाय बे माइ फोथाराव थांनानै आलारि लगायहैनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे काति फोरबोनि समावहाय ओ बिदिनो जोंनो काति फोरबोनि औ काटि गासानि बै ओ फोरबोआ गाजा गोमजायै ओ जोबनानै थाङो, दा बेयाव जोङो ओ जोंनि आबादा ओ जाहाथे जोबोर मोजाङै सोलिलाङो बेयाव जेबो ओ खहा जाया बेनिखौ सान्नानैहाय बे फुजाखौ ओ होनाय जायो आरो ओ लोगोसेनो जाहाथे ओ जोंनि औ संसार जानायाव जोङो बे माइ- माइया जाहाथे जोंनियाव बोसोरसेनि थाखाय जोङो बे माइ आबादखौ जाहाथे जों मावनाय जायो बेखौ जोङो मोजाङै जोंनि थाखाय थोजासे खालामनानै होयो ओ बेफोरबायदिनो बायदि रोखोमनि बोर लानानैहाय, बोर बिनानैहाय जोङो इसोरनियाव अ बे काथि फोरबो खौ जोङो होनाय जायो आरो अ जोङो अ बे फुजाखौहाय जोङो
औ।
बांसिनै जों बे औ हिन्दु धोरोमनि फोर खौहाय
औ औ औ औ नंगौ नोंथां।
जोङो जोंनि बर'फोरखौल' नङा जोङो गुबुन हारिनि सुबुं बेखौबो जोङो बे ओ फोरबोखौ जोङो, बे काति फोरबोखौ अ खुंनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? अ नोंथांमोननि इयावबो बे काति फोरबो खुंनायावहाय अ मा -मा बेसाद फोर बाहायनाय जायो आरो मा मा अ मुवा बेसाद फोरजों बे फुजा खौ खुंलाङो बेनि सोमोन्दै दे बुंनानै होदो
औ-औ हागोन नोंथां। अ जोंनियाव बेफोरबायदिनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो एखेयानो आ गिबियावनो जोंनि नखरनि गेदेरफोरा बे फुजाखौ दुब्लि एबा फोथाराव हैयो। बेवहाय जोङो गिबियावनो बाथौखौ सुस्राना लायो आरो बे फुजाखौ होनो थाखाय जोङो अ खायसे खायसे नांगौ मुवाफोरखौ जोङो बुथुमनानै लायो जेरै गय-फाथै ओमफ्राय बेवहाय बानो थाखाय अ खायसे गाजि आरो बेवहाय नारें होयो नारें जुम्ब्रा द बेफोर बाय बिदिनो जोङो बे फुजाखौ होयो आरो जोङो थालिर बिफांनिफ्राय जोङो धना दाननानै लानाय जायो। माखासे बेफोरखौ जोङो आरो बे सानखालि जोङो दंफाङाव गय दंफां एबा बायदिसिना ना दंफांफोराव नालेंखर बिफां गय दंफां बेफोरबायदि दंफांआव जोङो जिगाब खानायखौ नुनो मोनो नङा। होमबा नोंथां
औ नंगौ।
औ बेखौ खानायनि जाहोनानो जाबाय मानसिफोरा बुङो गेदेर आ बे दिनखालि लायनो गय दंफांफोरा आलासि जाहैयोनो आरो बे जिगाबखौ हायाब्ला बिसोरो फैफिना बेवहायनो थायोनो ओमफ्राय दंफाङाव फिथाइ थायनो रोङै जायो बेफोरबायदि बुंनाय खोनायो जोङो औ बेनो दा ओंखायनो बेखौ दंफाङाव जिगाबखौ खानायखौ जोङो नुनो मोनो एबा जोंनि साफ्रोमनिबो न'आवनो खानाय जायो
औ नंगौ
औ ओ आरो बे दाननानै लानाय
औ
गय ओ थालिर फसला थालिरनि दनायाव जोङो साजायनानै लायो गय फाथै खासि बेफोरबायदि नारें होननानै जोङो साजायनानै लायो आरो बेवहाय आलारि बाथिफोर जोंनाय जायो औ आरो बेखौ जोङो मोनसे लामायाव मोनसे ओ जोंनि इसुङाव आरो थाग्रा न'आव आरो गलियाव आरो बारि थिं मोनसे आरो बेखौ जोङो फोथाराव लांनाय जायो माइयाव औ बेफोरबादिनो जोङो काति फोरबोखौ फालिनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ
औ आरो जोङो बे काति फोरबोआव ओ थाइगिरनि बिखङआव ओ आलारि बाथि फोजोंनायखौ नुनो मोनो
औ नोंथां
ओ बिदिब्ला नों नोंथां जोंनि रायज्लायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै नामा नोंथां
औ औ
औ दे गोजोन्थों
औ